ओ-हेल' खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खालामदों नोंथां?
आंथ' नै दानि बावैसो सिखारनानै जिरायना दं आङो बिराद
आसा आंबो। बिदिनो दा बावैसो सिखारनानै नोंथांजों माने दसे सम होनो हागोन नामा होननानै बेखौनो सोंहरनाय जादोंमोन नोंथां दसे सम होनो हागोन।
औ हा औ हागोन। दिनै नोंथाङा आङो बिराद गावसंदों नोंथांजों।
औ
मानो होनबा आंहा, जेबो खामानियानो गैया बेनि थाखाय नोंजों जानायाथ' जा
फुंनि जानायखौ जाफुङो।
सासे संगासिनो फुंनि जानाय जाथ'वाखै नोंङा ओरैनो सालोंनानै था-थानायानाय जादों आरना बाब जाथ'वाखै संगासिनो दं संनायालाय। खोनादों नोंथां।
बिथां जों जों दिनै मो-मोनसे। खोथाखौ लानानै सावरायनि। ना नोंथां।
औ दे नोंथां।
माने जों जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथां नोंथाङा मा ओंख्रिखौ नों नोंनि साबसिन ओंख्रि हिसाबै माने साननानै लायो बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आंनि। ओंख्रियाथ' बुंनो थाङोब्ला गोब गोबांआनो। खौ मोजां मोनो आं गोबां ओंख्रिखौनो मोजां मोनो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओंख्रिनि नामा जाबाय गिबियाव आं। ओ-लाफा ओं ओंख्रि लाफा ओंख्रिखौ जों दा बायदियाव मोननाय जाया। ओ- थेवबो जानो लुबैयो मानो होनबा जों बेखौ मेसे मेसें बोथोराव आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव मावा बिदिनो लाफा खारै जेरै जों लाफाखौ खारै होननानै संनाय जायो बेखौ जेरै लाफा खारै बुङो लाफा मैद्रु मैद्रु समाव जों खारै होननाय जाया। बिदिनो आरो बेनि अनगायै जोङो बिदिनो खारै ओंख्रि बुङोब्ला जोङो फाथो खारै फाथोआव जों खारै होननानै संनाय जायो जेरै बिज्ला जायो बेखौ जों जानो गोथाव मोनो बिनि अनगायै जोङो। बर'आव मैद्रु ओंख्रि होनो जेरै मैद्रु होनोब्ला जोङो लगाय मोन्देर संनाय जायो जेरै मैसुं फाथो बिदिनो लाफा लाफाखौबो होनाय जायो जोङो जोगोनार बिजौ, लाव बिजौ बिदिनो आरो गोबां मैगं मैला गोथां मैगंफोरखौ जोङो लगायनानै मैद्रु खालामनाय जायो बेफोर मैगंफोरखौ आं गोदोनिफ्रायनो जानो मोजां मोनो आरो दासिमबो जानो मोजां मोनो आरोना आरो बिनि अनगायैनो आरो दंबावो जेरै बर'आव जुग जुग्राफिकेल ओ जि आइ टेक मोननाय जुग्राफिकेल आरोना बर'आव मोननाय ओंख्रिफोर दङ जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरो बुहुमनि मादाव बयजोंबो मिथिजानाय बर' हारियाव। जेरै अनला ओंख्रि बेखौबो जानो मोजां मोनो नारजि ओंख्रिखौबो जानो मोजां मोनो अनला ओंख्रिखौ जों संनो थाखाय गोबां प्रसेस दङ ओ बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि बुंब्ला गिबियाव जोङो अनखौ देग्रोनाय जायो। अ' माने माइरंखौ सोमग्रोयो आरोना बिनि उनाव अनखौ जों देयो देखांनायनि उनाव जों जेब्ला ओ बेदरजों संब्ला बेदरखौ एवग्रोना लानाय जायो बेदरखौ एवग्रोनाय समाव जों एवखां सावखां मस्ला मस्लि होनानै दैखौ गुदुं खालामनानै फुनानै जोङो ओ माइरंखौ देनाय देनाय अनखौ जोङो ओ होनाय जायो होनायनि उनाव जों इदिनो खारै नायै नायै जाय गोसो माबायदि खारै जायो बेखौ नायै नायै होनानै जों अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। बिदिनो दसे समनि उनाव अनलानि महरखौ जों मोननाय जायो आरोना बिनि अनगायै जों अनलाखौ मोदोमफुल बिबारजों जानाय जायो एम्फौजों जानाय जायो आरो न'नि दाउजोंबो जानाय जायो आरोना बि आरो बेनि अनगायै जोङो नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ जों खारैजों जानाय जायो मानो होनबा जोङो ओ नारजिखौ गिबियाव जोङो नार्जि ओंख्रि जानो थाखायों गिबियाव जों फाथो दंफां गायग्रोनांगौ बिनि उनावसो ङो फाथो दंफांखौ गायखांनायनि उनावसो नारजिनि नारजिखौ मोननाय जायो फाथो दंफांखौ गायखांनायनि उनाव जोङो फाथोनि बे मोननाय बिलाइखौ जोङो ओ दानना लाबोनानै न'आव खानानै लाबोनांगौ जायो खाखांनायनि उनाव जोङो ओ सानदुङाव फोराननो गोनां जायो सानथाम सानब्रै बिनि उनावसो जेब्ला फाथोआ फाथोनि बिलाइया रानो अब्लासो जों ओ नारजि संनो थाखाय जोङो फाथो बिलाय राननायखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो नारजि संनो थाखाय जेब्ला जों हमना ला ना बेदरजों जागोन बिदिनो अमा बेदरजों जागोनबा जों अमा बेदरखौबो एवग्रोनांगौ जायो एवग्रोखांनायनि उनाव आरो बिनि अनगायै जों नारजिखौ सोमनानै दोनो हरसे सोमखांनायनि उनाव नारजिखौ जोङो एक्स्रा मोनसे आइजेंआव जेरै थौआव जोङो ओ दै होनानै रुग्रोनाय जायो जेब्ला नारजिया गेब्लेयो गेब्लेयो आरो बिजों लोगोसे जोङो खारै होनानै गेब्लेनाय जायो बेनि अनगायै जों जेब्ला नारजिया गेब्लेयो बिनि उनाव जोङो ओ एवखांनानै दोननाय बेदरजों जोङो होसननानै नारजिखौ संनाय जायो आरोना बिदिनो बर'आव मोननाय मस्ला मस्लि हाइजें हायला बिदिनो सामब्राम गुफुर गंगार दुन्दिया, दुनिया बिदि मस्ला मस्लि खनानै जों संना जायो बर'फ्रा बिदिनो जों दसे समनि उनाव गोदौनानै जों नारजिनि महरखौ मोनो बिदिनो नारजि ओंख्रि जायो आरोना बेफोर ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बर'फ्रा गोबां ओंख्रि दंबावो बिदिनो जोङो एम्फौखौबो जोङो फिनानै जायो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै न'आव मोननाय दाउ अमा बेफोरखौ जों फिनानै गोदोनिफायनो जाबोगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो बर'फ्रा दानि जुगाव गावबा गाव आबाद मावनानै अननाय मैगंफोरखौनो जायो जेरै लाइ, लाफा, थास' बेनि अनगायै जोङो दंबावो लाव दङ खुमब्रा दङ जोगोनार दं बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो गायनानै गाव गाव गायनानै जोङो गावबा गाव न'आवनो जायो आरो जानो मोजां मोनो आरोना। बेनोसै नोंथां आंनि फोरमायनाया नोंथाङा मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङाबो बुंदो एसे मोजां मोननाय ओंख्रिनि सायाव आरो नोंथाङा संनो रोंगोना रोङा बेफोर ओंख्रिखौ बुंनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। दा ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिया जाबाय साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला आंना सबायजों साम' ओंख्रि नोंथां। आं दामाने नोंथांनो बे संनाय माखासे प्रसेसफोरखौ एसे बुंनानै होनि। जों साम' जों सबायजों संनो थाखाय साम'खौ गिबियाव सायना लानांगोन, नङा होमबा नोंथां? साम'खौ सायना लानानै साम'नि बै उननि बाहागोखौ जों गारो दानस'नानै।
ओं।
बिनि दाखोन दाखोनाखौ बिजि एबा सिखानि माखासे हेफाजाब लानानै जों बेखौ बोखारनानै गारनाय जायो जाहाथे जानाय समाव सोबनायावहाय इजियै ग'नो हायो आरो माने।
ओं।
दा बिनि उनाव साम'खौ एसे मोजाङै सुना लानानै जों साम'खौ एवना लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव साम'खौ एवना लाखांनानै सबायजोंसो संगोन नालाय सबायखौ रुना लाखानाय जायो रुना लानाय सबायखौ साम'आ जुदि एवनानै मोजाङै एसे मोनोबा सबायखौ जों होसननानै होनाय जायो। थाव संख्रि बानलु एसे मोजां होनानै बानलुफोर एसे ज्रोम होयोब्ला एसे गोथाव जायो सबायजों साम'आ।
औ। औ नोंथां खोनादों।
उम खोनादोंना नोंथां? सबाय जों साम' एसे बिनि उनावहाय ज' होना लानो एवनाया मोनोब्ला संख्रिफोरखौ एसे नायदो नायनानै बिदिनो मोननाय जाबाथाय आरो जाजानाय जाहैबाय आरो बेखौनो आंना बेनो आरो प्रसेसफ्रा
अ बेनि अनगायै नोंथाङा ओ
माखासे दं बिनि बे साबसिन ओंख्रि आंनि थाखाय आरो माखासे दं जेरैनों बुंदोंमोन लाफा खारै अनलाजों दाउ आरो दङ नारजिजों अमा नारजिजों अमायाबो मोजां जों गिबियाव फाथोखौ खानानै फोरानग्रोनाय जायो फोराननायनि उनावसो जों नार जि मोनो नालाय नार्जि मोननानै बेखौ जों गोबाव समनि थाखाय जानो दोन थुमनाय जायो बेखौनो जों अमाजों संना जायो।
औ आरो बिदिनो औ
नारजि अमाखौ नोंथांङा माने बिनि संनाय प्रसेसखौ एसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथां
नारजिजों अमा संनाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जों नारजिखौ दहायनो होनखाबाय दंफांखौ गायग्रोनांगौ नारजि बिफांखौ जेरै फाथो बिफां होनो बिदिनि उनाव जोङो खाखांनायनि उनाव बि नारजिखौ लाबो फोरानग्रोनांगौ फाथोखौ फाथो बिलाय फोरानग्रोनांगो आरो ना बिदिनो फोरानखांनायनि उनाव जों जेब्ला गोरान जायो अब्ला नारजिखौ जों लाबोनानै बिदिनो थौआव हरसे सोमनांगौ बिनि उनाव सोमखांनायनि उनाव जों थौआव रुग्रोनाय जायो आरो सुखांनायनि उनाव जों बिदिनो मा बेदरजों जागोन अमाजों जागोन जों अमाखौ एवदो एवखांनायनि उनाव बिदिनो जोंङ एवखांनायनि उनाव जों हाल्दै मस्ला मस्लि होदो होखांनायनि उनाव जों जेब्ला ओ अमा एवखांबाय जुदिबो जोङो फाथो नारजिखौ रुनाया गेब्लेब्ला जों नारजिखौ बेदर एवनायाव जों बिनो मस्ला मस्लि होदो मस्ला मस्लि जेब्ला मोननाय जायो बिनि सिगाङाव जों खारै होनाय जायो आरो सोर बायदिया माबायदि जागोन बेखौ खारै होनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला नायाव संख्रि नायनानै गावनि जानो गोनां एबा गोथाव मोननाय बायदि संनानै जुदि मोजां मोनोब्ला अब्ला बेफोर ओंख्रिफोरखौ जों खाङो खांखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो गावबा गाव न'आव जानाय जायो आरोना बिदिनो ओंखामजों जानाय जायो जों बांसिनथ' बर' हारिया ओंखामजों जानाय जायाखायो बे ओ जोङो ओरैनो ओ जौ जोंबो जोङो लोंनायखौ लोंसुनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो लोङो आरोना जेरै जौजों लोङो बेनि अनगायैबो जोङो साखिनाय समावबो लोङो आरोना संख्रि नायनो थाखाय बेनो आरो नोंथां
होमबा नोंथांजों बिदि रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो औ नोंथां गोजोननाय थाबाय आंबो
जागोन दे
दे नोंथां